हेलौ
ओ आदा खोनादों खोनादों ने आदा
औ खोनाबा फंबाय
ओ गोजोन मोनाबिलि बोथोराथ' बिराद गरम कारेन्टबो गैया नै
औ कारेन्टबो गैयाथार' बिराद गरम बबेयाव दं दालाय
आं नै दा बावैसो खामानिनिफ्राय न'आव दंफैयो
अ अ अ खामानियाव थांदोंमोन
औ खामानियाव थांदोंमोन
उम उम आंबो एसे साराय लेथिजाय बेरायहैदोंमोन फैबाय एसे दखानाव बिराद गरमाथोने हा
दा न'आव दं
औ नै दासो न'आवनो मोनफैदों एसे लामा लामा थाबायगासिनो दंलै बारादों बिराद गरम माथो
गरम हनै बिफांफ्रा गोदौनियानो जेबो मावथाराखै
उम बेनोथ' माबोरै जाबावनांगौ बोथोरफोरा
उम दहाय नायनायाव औ दहाय नांनायाव खोमसिथारमोन दा हनै ओमफ्राय
उम ओ ओ बोथोरफोरा बोथोरफोरा सोलायथारबाय माथो फंबाय गोदोनि बायदि बोथोर गैला
नंगौ नंगौ आदा सोलायजोबथारबाय
हौवायाबो बोहत सोलायथारबाय मिथिंगाया
मैगं थाइगंनि बेलायाव नायलाय नोङो माबायदि टाइम बायदि टाइम बायदि मोना बोथोरनिफ्राय बोथोराव मोनजाला दाना
ओ ओ नंगौथ' आरो ओ दैज्लां मेसें खोथा गैला ना
खोथा गैला
दैज्लांनि मैगंखौबो मेसेङाव मोनजायो मेसेंनि मैगंखौबो दैज्लाङाव मोनजासै आबाद मावनाया औ आबाद मावनायफोरा मुलिफोरजों बाहायनाय नालाय हासार बायदिसिना होनानै दा बेफोरखौ मोनजाजोबसै आरोना
अ
बोथोर नांलायला ओरैनो फंबाय बेफोरबायदि औ बेफोर मा होनदों
दे बुंलाय आदा
औ बेफोरबायदि बोथोर आदां नै दा बेबायदि गुदुं बेबायदि एसेबां सानदुं गोसा गरम थाबाय थायोब्ला होनदां बोथोरा बेफोरबायदि थाबाय थायोब्ला मानसिनि जिवा आरो माबोरै जालांबावगोनलै
मानसिनि जिउआवथ' जिउ आरो जिब जुनारनिफ्रालाय
औ औ बेनो
गासिबो औ औ
बबेयाव थानो बबेयाव मानो सान्थि गैया ना होमबा जेब्लाबो थानो
औ ओरै दैखरनि दै हाखरनि दै गासिबो रान थ लांजोबसिगोन
नंगौ नंगौ नंगौ
उ
बेफोरो गासैबो जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जादों होननानैसो सानोलां मानो होनबा जोंनि मिथिंगाखौ माखासे जोंनि सुबुं माहारियानो गोबां बिफां लाइफांफोरखौ दानफायबायना मिथिंगाखौ
औ नंगौ आदा नंगौ
अखाफोराबो नांगौ बायदि समाव हाला आरो नाङै समावबो हासै नांगौ बायदिबो बिबांनि अखाया हाला नामा एफोरनि थाखायनो बिफां लाइफां जोबलांनायनि थाखायनो उ उ उ दाथ' गोबां टाउन नोगोरफोरावबोथ' दानो बिफां लाइफां हाग्रा गिदिर गिदिरखौनो अरनबारिखौनो दान फायनानै बेफोरावनोथ' गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रियेल कम्पानिफोरबो बाहायदों नङा होमबा कारखाना फोर बहायदोंना होमबा बेफोरावथ' बिफां लाइफाङाबो खहा जाबाय माखासे
उम
जाय नोङो रांखावरि आरजिनायनि फारसे खामानिखौ नायोब्ला ओरैजाय मिथिंगानि फारसे खहा जादों मानसिनि सु सुबुं अनजिमाखौ बांहोनायखौ नायोब्ला ओरैजाय फारसे मिथिंगायाबो खहा जादों थाखुलिफोरा बांसिननिफ्राय बांसिन नांगौ जाना फैदों दैफोराबो बेनो थोयो थोआ लोमा जानाया सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव आरो कारखानाफोर बायदिसिना मोब्लिबफोरजों बांसिन बाहायनायनि जाहोनाव बेफोरनि थाखायनो जाबाय नामा आं बेफोरबायदि सानो आरो
ओम दाथ' खोथाया बिदिनो जाहैजोबबाय आदा गासिबो सोलायजोब्बाय बुस्थुआनो।
ओम ओम नंगौ।
आब आबहावायाबो गुबुंले जानो हमबाय।
उम दाथ' बहुद गुबुंले जाबायना उम उम जों दा नायदो सिगां समाव जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो अरजों बनजोंसो सङै सङै थौआव ओंखामखौ सं संना जाबायमोन ना होमबा दा जोङो मा जाखो जों गेस बाहायो दा संग्रा गेस बाहायो जोङो संग्रा गेसावबो जों कुकारफ्राव ओंखाम सङो बेसिबां बे बुस्थुआ थुम थुम सिङावसो बारजोंसो मोनो बियो गेसजों होनबा बैफोर गेसफोरानो ओंखामफोरावबोथ' बे एसेबाबोथ' मोनामनाय गेस थाथारो ना बन्द'आथ' मोनामनानै थाथारलै ओंखाम जाबाथ' मोनामथारो इसेबाबो जोंनि देहायाव बैफोरबो हाबनानै जोंनावबो सिगां समावथ' जोंनाव गेस्ट्रिकफोरानो जायामोन माथो गोदो गोदायसो माने मानसिनि औ मानसिनाव गेस्ट्रिक जादोंनायखौनो खोनाफेरामोन माथो जोंनावबोथ' बारा गेस्ट्रिकआनो गैफेरामोन गोदो।
ओम
दासो नै गेसजों संग्रा गेस बाहायनायनिफ्राय बेफोरनि ओंखामफोरखौ ओंख्रिफोरखौ गेसफोरजों संनायखौ जायै जायै दा जोंनाव नै गेसाआ बारानि फ्राय बारा जालांबाय बेमार आजाराबो बारानिफ्राय बारा जालांनो हमबाय माथो।
आजादिनिफ्राय आजादि लुबैयो दा।
औ
दा हनै इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक जोंबो जाग्रा जाबाय ओरै दा नों बुंनाय बायदि गेस जोंबो जाग्रा जाबाय।
ओम ओम
बांसिन सहसखौल' लुबैसै आरो दा।
ओम ओम गोदोथ' से माबा फोरजोंसो मा होनो लायो बै स्टबफोरजों केरासिनफोरजों संनाय बाहायोमोन ना होनबा? केरासिनखौथ' बबेबा बबेबा जोंनि देहानि थाखाय केरासिना मोजांसो मानो होनबा जेब्ला नोङो अयथासार माने गगा मोननाय फैयो गुजुनाय फैयो बै समावथ' गोदोनि मानसिफ्रा मा खालामोन केरासिन फोरखौबो गोदोनाफ्राव फुननानैसो होयोमोन मोजांसो मोनोमोन हामोसोमोन खिनथु दानिया थ' बे गेसफोराथ' मोजां नङालै नोंनि देहा सिङाव हाबलांगोन नों बेमार सो जागोन आरो दा बेफोरबायदि आरो।
ओम
उम आरो जों दा नै दावबायनो थाङो नङा होमबा गोजान लामाजों हान्थिनो थाङोब्ला जोङो दा गारि मथरसो हानाय माने जोङो मोजां मोजां सुबिदा माने साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो गारि जोंनाव दा नै साना बे उदै गेन्द्रा गेन्द्रि जानायफ्रा बेफोर थाखायो आरो माने अन्थाइफोराबो दा बिराद जासै बेफोरनि थाखायनो माने बांद्राय मानसिया गारियाव जिराय थाबबाय थायोबा गोजान लामा हान्थियोबा अन्थाइफोरा जायो आरो आंनि मिथिनायाव बेफोरबायदि आरो‌। दा जोंनावनोथ' जादोंना अन्थाइफोराबो। बेफोरबायदियावनो माने बांद्राय गोजान लामा हान्थिबाय थानाय गारि मथर सानफ्रामबो सालायनायनि थाखायनो माने बेमार आजार सिं सानाय बायदिसिना माने बिखाफोर सानाय मोदोमफोर सानाय माने आथिं आखाइ सानाय ओरैहाय नोङो अन्थाइफोर जानाया माने जाथारो आरो माने जादों होननानै आं सानो आरो। गोबाङानो बुङोबो आरो बिदि होननानै। ओमफ्राय गोदोमामोन जोङो बै जायगासिम जोङो बबेबा मोनसे नोगोरसिम बबेबा टाउनसिम थाङोबा जोङो जों बेखौ थाबाय लाना थाङोमोन अब्ला नोंनि देहायाबो मोजां थाबाय जेरैबो माने बिराद फाद जायोमोन आरो आथिं आखाइ आबो नोङो मोजां एक्सारसाइसबो जालांबाय, बेफोरबायदि मोनो आरो दाथ' जोङो नै, नै घन्टानि नै घन्टा लानाय लामायाव जोङो दा माजों मोनहैयो, नै मिनिटजोंनो मोनहैनांगौ जाना फैसै, जि मिनिटफोरजोंनो मोनहैयो साबसिननिफ्राय हामसिन हान्था मेलायावबो इदि आरो
सहसखौ नागिरथारो दा नों लामा ससेखौनो दा थाबायलाय नोङो। माबायदि मोनो औ आरामनि सायाव आराम।
ओम ओम बेराद मेंग्रा जाबाय आरो।
आरो गोजौजों मोनबावबाथ' साबसिनसो जायबावसिगोनदां
बेनोथ' फंबाय, ओहो फंबाय संथ'वाखैनो नै दासो,
ओ बोथोराबो गरमथार ना बिरादनो,
उम मा ओंख्रि जागोन बायदि
ओ दहाय जाहानो काब्रासो जागोन फंबाय ओमफ्राय मा होनो मोनलाय बै, दाब्रि बेगरा बे
औ
दाब्रि दाब्रि बेगर ओमफ्रायो आलु खर'ला बे लाब्रा जागोन आरो फंबाय, बांद्राय बेदर फिसाखौबो जाबाय थाद जाथ'ला सानबाय फंबाय माने गरमा एसे बाराना आरो ओरैहाय नोमबाजैया दासो दासान्दि एसे देहाया मोजां नङा बेखायनो, एसे बेदर फिसाखौबो नाफोरखौबो जाथ'वालासिनो थानो सानदों,
ओ थानो हाबाथ' मोजां आदा आसो नै थानो हाथारा एकदम,
खिन्थु खुगानि गोथावखौ नाययोबा जानो लुबैयोलै फबाय ओरैजाय देहायासो मोजां नङा आरो
ओ
उम बेनो बेनो बेदरखौ जाया नुङा जानगौ सप्तासेफोर खेबसे खेबनैफोर जानांगौ आरो दस दिनसेनि गेजेराव एबा जिदिननि गेजावनोङो खेबा खेबनै बेदर, फोरखौ जाया नङा जानांगौ आरो
उम
बे सालानो दावब्लाास ओरैनो फंबाय आं ओमफ्राय दावबानायनि बेलायाव अबेबा गोजानफ्राव थांनो लुबैयाखै ना गरम बोथो
थांनो लुबैदों गोसोआथ' थांनो लुबैदों लुबैबालाय बहा थां
जोंबो थांनो लुबैदोंमोनलै है फंबाय थांनो सानदोंमोन नै माथो ओरै सानो ओरै जाया ओरै सानो ओरै जायालै, बेफोरबायदि जोंनि बर'नि बर'नि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौसो आंहा बिराद नायनो लुब ओमफ्राय ओरैजाय दिमापुर माइबंफोरावसो थांलाबायनो लुगैयो आंखौ गोजान गोजान जारिमिन जारिमिन जा जागौ जारिमिन दं बैफोरावसो थांनो लुबैयो आं एसे,
ए आंथ' खोनादोंल' बे बुस्थुखौ, थांफेरनो मोनाखै दिनैसिम अदालगुरि बायदि गामियावनो आं थांफेरनो मोनामोन थांसिन थांसिन खेबै थांनो मोनबाय उदालगुरियावनो थांनो मोनाखैमोन आङो, थांसिन थांसिन खेबनै थांबाय आङो बेवनो
ओ ओ ओ दे मोजाङानो एसेबाबोथ' एसेबाबोथ' नों बै जायगानि आबहावा आरो बै जायगानि आब्रुथि बै जायगानि थासारि नोंथ' एसेब्लाबो मोनथिबोबायना।
औ-औ एसेबाबो मिथिबाय एसे नलेजबो लाबोबाय माबायदि थायो माबायदि
औ-औ बिसोरनि रायलायनाय
उम।
रायेल
बारा थाहर नाङासै आदा मोजां खोनाफैयासैनो, औ
औ खोना औ खोनाबायना?
ओ खोनादों दे दा खोनादों दहाय एसे नेट खोनागासिनो दं आङो।
बै जायगानि मानसिफोराबोथ' गावजों गावनो सुबुंजों सुबुं अनलायनाय जोबोद मोजां नङा होमबा? रायलायनाय गुबुनजों आब्रुथि होलायनानै औ-औ आब्रुथि होलाय लायो ना होमबा गावजोंगावनो उम-उम आङो बे जोंनि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ बिराद नायनो लुबैयो आरो जोंहाबोथ' राजा दंमोन ना राजा दंमोन जोंहाबो जोंनि हादर दंमोन नङा होमबा बैफोरनि सानसे स समाव जोंबो रायजो खुंबोनाय मोनसे हारिमोन जोंबो बेफोरखौ माने नायनो लुबैयो आरो गोसोखाङो आरो आरो जाय सिखोना जोहोलाव माने सिखोनाजार बेयावबो थांनो लुबैयो आं बिरादनो सिखोनाजाराव आं थांफेराखै माने थांनो लुबैदों आरोखि गोसो जागासिनो आं थांनो औ गोसोआ माने थांनो-थांनो सानगासिनो आरो गोसो जागासिनो दङ नायनोसै र' बिसिबां हो?
गोसोआ नुहुरदोंना नुहुराखै जायगाफोरखौ।
गो गोसोआथ' जायगाफोरखौ नुहुरो मोजांखौनो नुहुरो जोबोद मोजां नुहुरो बेफोरखौथ' थांनो लुबैथार दो आरोदा।
होनबा मेगनजों नुथ'वाखै आरो।
नामा बिदि
उम। दे समा- समा फैबायमोन आदा? औ गोजोननाय मोनबाय रायलायलायनायनि थाखाय ओ दे आदा हामबायसै। औ दे उम।